मा होननो
अ हेल' औ आं मोजाङै दङ नोंथां नोंहालाय
आंबो थिगैनो दं होमबा जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा ओ जोंहा मोनसे टपिक सावरो सायख'ननोसै ओ जा मोनसे मिथिंगा नि सायाव जोङो दसे सावरायनोसै नङा होमबा औ जोंहा मिथिंगा होनना बुङोब्ला जों जोंनि सोरगिदिं थानाय गासिबो मुवा बेसाद जिवारि जिब जुनार बिफां लाइफां हा दै बार अख्रां बेखौनो जों मिथियो नङा होमबा मिथिंगाया जोंनि जिउनि सायाव गोहोम गोनां नङा होमबा औ ओ मिथिंगाखौ गाहायो जोंहा मा मोननै बाहागोआव राननाय जायो नङा होमबा औ ओ जिबारि आरो जिबारि नङि ओ जिवारि होनना बुङोब्ला जों बेयाव ओ ओ मानसि जिब जुनार बिफां लाइफां बिदिनो बायदि बिदिनो बेफोरखौनो जों मिथियो जिब जुनार होनना बुङोब्ला जों ओ मोसौ मैसा दावमा दाउसा जेरै हमना ला दाउ सैमा बोरमा बेफोरखौनो जों मिथियो आरो मानसिफोर मानसिफोरखौथ' जों मिथिखायो जिउवारि होननानै आद बिनि आरो जिबारि नङि होनना बुङोब्ला जों बेयाव मा हा दै बार आरो बिदिनो मिनारेल्सफोर मुवा बेसादफोर जों बेखौ मिथिनाय जायो। मुवा बेसादफोर होनना बुङोब्ला जों खैलाफोर बिदिनो बनफं मुरा अन्थाइ बेफोरबायदिखौ जों मिथियो जिबारि नङि होनना बुङोब्ला नङा होमबा उम ओ ओ जो जिउ रैखा खालामनाय मिथिंगाया जोंनो गासैबो जिउनि जेंनाखौ माने ओ नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ मिथिंगानिफ्राय जों- मोननो हायो नङा होमबा ओहोम नांगौ जानाय जों अक्सिजेनखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो बिदिनो लोंनाय दै जाग्रा मुवा बेसाद बेफोरखौबो जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो।
औ औ।
बिदिनो जोंहा मा ओ गोबां मिथिंगानि मोनफ्रोमबो जिउआरिया गावनि सायाव खौसेयै थालायो नङा होमबा उम ओ गासैबो मोनसे आरो गुबुन मोनसेनि सायाव सोनार लायलायनाय थायो नङा होमबा जेरै हमना ला जेरै हमना ला सेसाया गांसो जायो। आरो सेसाखौ मोसा मैसोफ्रा जायो बेबायदिनो गावजों गाव सोलायलायनानै थांनानै थायो। जेरै हमना ला ओ एम्बौफोरा एबा हाग्रा बिलाइफोर जानानै थांनानै थायो आरो। दाउमा दाउसाफ्रा जानानै थांनानै थायो बेबादिनो गावजों गाव सोनारलायनानै थांनानै थायो आरो। बेखौ जों मा फुडसेन्स होनना मिथिनाय जायो आरोना औ बिदिनो ओ मिथिंगायानो जादों जोंनि मा बोथोर नङा होमबा ओ बोथोर बेनिखायनो मिथिंगायाव जों थियै लाखिनांगौ आरोना संरै माने मिथिंगायाव मिथिंगाखौ बारा गुबुंले दाखालाम बेफोरबायदि आरोना नङा होमबा। मिथिंगायाव गोबां जेंनाफोर सोमजियो जेरै ग्लबेल वार्मिं बेफोरबायदि बार मन्दलआव बारमण्ड बारमण्डलाव माने गोबां गेस गिदिर गिदिर खारखानानिफ्राय गेसफोर ओंखारो कार्बन डाइ अक्साइदफोर बेफोर बेफोरनि थाखायबो जोंहा ग्लबेल वार्मिंआ जायो आरो। ओ हाग्रा बंग्राफ्राव गोदान गोदान ओ गोदान गोदान हादान दाननाय नोगोरफोर खुलिनाय कारखानाफोर खुलिनाय बेफोरनि थाखायबो मा ग्लबेल वारमिंआ सोमजियो ओ बिदिनो बिदिनो पपुलेसन बार दै बेफोराव पपुलेसन खालामोबा जेरै पपुलेसना बोरै जायो होनबा जोंहा ओ दै फोराव जोंङो प्लाटिकफोर गारो बेफोरबायदिनो मुवा बेसादफोर गा नानै जों गाज्रि जायो बेखौनो जोंहा मा पपुलेसन बुङो। थिग बिदिनो बारफोरावबो जोंहा गोबां गोबां गाज्रि गाज्रि गेसफोर ओंखारोब्ला जोंहा बारमन्दला गाज्रि जानो हमो बेफोरबायदिनो
थाखाय ओ जोबोद गोनां आरो जोंना मिथिंगाया। मिथिंगा होनना बुङोब्ला। मिथिंगाखौ रैखा खालामनांगौ आरो बिदिनो मिथिंगाखौ रैखा खालामनोबा जोंहा मा बिफां लाइफां नांगौ सेबांनो हायो बेसेबां बिफां लाइफां गायनांगौ अब्लासो जोंना बार बनन्दला मोजाङै थायो आरो दिदोमै थागोन आरो जोंबो मोजाङै थांनानै थानो हागोन नङा होमबा औ थिग बिदिनो प्लास्टिकफोर बाहायनायखौ खम खालामनांगौ जेरै जोंहा प्लास्टिकफोर बाहायोब्ला गोबां जेंनाफोर सोमजियो जेरै जेरै गांसे प्लास्टिकखौ जों गानना दोनोब्ला बे प्लास्टिकआ मालाबााबो सेवनानै थाङा आरो बे प्लास्टिकखौ जों फेसेवनि बाहाया जेरै दं ओरैनो थागोन बेबायदियाव जोंहा मा हाया गाज्रि जानो हमो जेरै प्लास्टिकआ सेवलायनो रोङाब्ला बोरैथो बोरैथो हाजों फिनजारै जानानै गोमालांगोन नङा होमबा बेनिखायनो जों प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालामनांगौ आरो दिहुनथाइखौबो जों खम खालामनांगौ। आरो दैफोर दै बाहायनायफोरखौबो जोंहा मा रैखाथि खालामनांगौ जेरै हमना ला हमना ला जाहा दैमाफ्राव मा प्लास्टिकफोर गारो मुवा बेसादफोर गारो नाङि बेसाद बेफोरखौ जों गारनानै फोजावहरो दैखौ बेफोरनि थाखायबो जों मो ग्लबेल वारमिंआ जायो ग्लबेल वारमिं जायोबा जों बुहुमाव गरम जायो बोथोरफ्रा सोलाय लायो। जेरै हांलानायफ्रावबो उसुबिदा जानो हागौ सोरबा सोरबा बायदिथ' गरमनि थाखायनो जिउबो गोमालाङो थिग बिदिनो जोङो ग्लबेल वार्मिं बासायनो थाखाय जोंहा दैफोरखौबो मोजाङै साफायो क्लिन खालामनानै जोङो संरैखाथि खालामनानै जोंहा मोजाङै लाखिनांगौ। आ आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि खालामबासो जोंहा मिथिंगाया मोजाङै थियै थागोन आरो जोंबो मोजाङै हां लानाय आरो थांना थानायाव देहाफ्रा मोजाङै स्ट्रङै थागोन आरोखि बुंनो थाङोब्ला मिथिंगाखौ संरैखा खालामनांगौआ जाया मा? ओ ओम बिदिनो फोरदान जाफिननाय मुवाफोरखौ जों बांसिन बाहायन हांगौ जेरै जों फोरदान जाफिननाय होननानै खेबसे बाहायखांनायनि उनाव आरो फिन आरो बाहाय जाफिननाय बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायनांगौ आरोखि। ओ जोंनि मिथिंगाया जोंनो फिननाय होयोदि जोंबो मिथिंगाखौ मोजाङै लाखियोब्लासो जोंबो मोजाङै थागोन नङा होमबा? जोंबो मोजाङै थागोन आचसा नोंथाङा मिथिंगानि सायाव माबाफोर ओ रोंगौ थि दबा एसे बुंनानै होनो हागोन नोंथां
औ औ आङोबो मिथिंगा होनना बुङोब्ला जोंहा सोर जोंनि सोरगिदिंनो थानाय मुवा बेसादखौथ' जों मिथिखायो बयबो मिथिखायो दा मिथिंगाखौ मानि थाखाय गोनां जा जोंहा मिथिंगानि थाखायसो जोंबो थांनानै थाना दं जोंहा मिथिंगानि मिथिंगानि बार बारमन्दलनि बेसोआव अक्सिजेन जानख थांनानैबो जेरै बिफां लाइफांखौ जोंहा संरैखा खालामनां बारमडलाव जोंहा कार्बन डाइ अक्साइड गेसआ बांद्रायबो जोंना अक्सिजेनाव खमायलाङो। थिग बेबायदिनो जों मानसिफोरनिफ्राय हां लानायनिफ्राय जाय कार्बन दडाइ अक्साइड गयो आरो कार्बन दडाइ अक्साइडखौ बिफांफोरा सोबनानै लायो आरो जों बिफांफोरनिफ्राय मोननाय अक्सिजेनफोरजों हांलायो थिग बेबायदिनो
बिफां लाइफां गायनानै जोङो फ्रायानो गोबां बिफां लाइफां थानाय जायगायाव जोंहा जायगाया दिदोमै थायो आरो बार मन्दलाबो मोजां जायो। थिग बेबादिनो जोंहा गोबां दैफोरखौबो संरैखाथि खालामनांगौ हाफोरखौबो संरैखाथि खालामनांगौ थिग बेबायदिनो गावजों गाव
हेफाजाब होलायनानै मिथिंगानि सोरगिदिं गावजों गाव सोलों लानानै थालायबाय जों मिथिंगाया माने बारमण्डलाव मोजाङै थानो हायो आरो नोंथां औ
औ नोंथां औ जोंहा मिथिंगा होनना बुंबा जोंथ' मिथिखायो मिथिंगानि जाहोनाव मा मा जायो आरो मा मा जाया अक्सिजेन लानायखौथ' जों दंफांफोरनिफ्राय मोनो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोनो थिग बेबायबायदिनो बिफां लाइफांफोराबो जों मासि नोबो कार्बन डाय अक्साइद मोनो आरो बायरमणडलाव बांसिन गेसफोर ओ हमना ला गेसफोर ओंखारोब्ला गिदिर गिदिर फेक्टरिफोरनि कार्बन डाइ अक्साइडफोरनि गेस मोनो बेलेग बेलेग रोखोमनि गेसफोर मोनो बेफोर गेस मिथिंगायाव सुरजोबफानानै मिथिंगानि बारहावाखौ मिथिंगानि बारहावाखौ गाज्रि खालामो थिग बेबायदिनो जोंनियाबो मानसि सुबुंफोराबो हां लानाय देहाफोराव बायदि रोखोमनि बेमार आजार जायो आरो बेमार आजार जायोब्लाथ' मिथिखायो मानसिनि देहा माबायदि जायो लोरबां जायो आरो जेबो मावनो जानो लोंनो सुखुवा सुखुवा जायो बेफोरबायदिनो जों मिथिंगाफोरखौ मिथिंगाफोरखौ थियैनो लाखिबासो संरैखाथि खालामबासो जोंबो मिथिं मिथिंगानि मिथिंगाफोरनिफ्राय मोजां लाखि मोजां लामायाव आवगायलांनो हागोन आरो जोंबो मोजाङै थांनानै थानो हागोन आरोखि अब्ला नोंथां समाव बारा बेसे गोबाव गैलिया होनबा बेखिनियावनो जों दा रायलालनानै दोन'नोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां दे दोनथ'नोसै होनबा ना
औ दे नोंथां औ